हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ।
दा बिदिबा जों दिनैनि आयदाखौ लानो।
औ।
औ दा दिनैनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा फाथो आबाद मावनाय।
औ औ नंगौ।
औ। बे फाथोखौ जों माबोरै मादै माबोरै बाव। मावनाय जायो आरोना आबादखौ।
औ नंगौ औ।
औ आरो बेजों जोंहा मा मा खालामामनाय जायो बेखौ जों मा मा? आ बुस्थुआवह बाहायनाय जायो जिनिसाव बाहायनाय जायो। आरो बिनि उनाव जोंहा माबोरै रांखावरि बा रांखान्थि बेलायाव जों माबोरै। फाथोनि आबादा जोंखौ हेल्प हेफाजाब खालामो बेनि सोमोन्दै जों एसे ओ सुंद'है ओ सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो बास बुंग्रोदो दे।
जागोन नोंथां ओ फाथो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंना फाथो आबादखौ माने फोनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो बा गिबियावनो ओ जोलै एबा बिदान नांग्रोगोन ओ बिदिनो जोंना ओ गोबां बोसोरनिफ्राय माने न'आवहाय थिखानानै दोनो ओ खायफा खायफाफोरा अब्लाबो माने गाना दोननाय गैयाब्लाबो जोंना बिदिनो हाथाय गला बाजार एबा नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंना फाथो। खौ फोनो थाखाय मोनसे गुवार फोथार नांगोन आरो नोंथां जोंना बै गुवार फोथाराव ओ बिदिनो ओ मोसौ हालिजों एबा ट्रेक्टरजोंहाय ओ गिबियावनो हेवनानै लाग्रोनांगोन। ओ बिनि उनावहाय जोंना लाबोनानै दोननाय फाथो बेगरखौ एबा फाथोनि जोलैखौ जोंना बै हेवनानै लानायाव ओ आखाइजों माने साबस्रि साबस्रि होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो ओ बेयो ओ दसे सम एबा ओ मास मोनसेसोनि उनावहाय बियो बिफां एबा ओ एसे गोजौ गोजौ जायो ओ जेब्ला बियो एसे गोजौ गोजौ फुनो हानाय जायो अब्ला जोङो बेखौ फुनानैहाय ओ मुथा मुथा खानानै ओ हाथाइ गलाफोरावबो जोङो फाननो हायो। थिग बेबायदिनो औ जोंना बेखौ मुथायाव बिदिनो नैजि थामजि राङावहाय जोङो फाननानै रांखावरि एबा रांखावरि खामायनो हायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ बर' सुबुंफोराल' नङा बे फाथो आबादखौ गोबां सुबुंफोरानो जों मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोंना फाथोआ एसे जौनाय समावहाय जोंना फाथोनि महरावहाय थायो जेब्ला बियो बिफां गोजौ जायो अब्लाबो बेखौ जों फाथोखौनो होनना बुंनाय जायो जेब्ला बियो औ बेनि बिफाङा जेब्ला गोजौ जानानै बिलाइखौ जों खानो हानाय जायो। अब्ला जोङो बिनि बिलाइखौ खानानै ओ न'आव लाबोनानैहाय बिदिनो ओ पाटिफोरावहाय जोङो फोराननानै लानाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय जोंना बेखौ औ बेयो जेब्ला जोंना रानगोन अब्ला ओ बियो फाथोनिफ्राय नार्जिनि महराव सोलायगोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना औ जेब्ला बियो ओ फाथोनिफ्राय नारजिनि महराव सोलायो अब्ला बे नार्जिया जोंना गोबां खामानियावनो हो हेफाजाब होयो मानसि सुबुंनोहाय। ओ जेरै माबोरै हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्ला जोंना फाथो फाथोनिफ्राय जानाय नारजिखौ जोंना ओ गोबां खामानियावनो नांगौ जायो मानसि सुबुंनोहाय। औ थिग बेबायदिनो जोंना ओ जेरै मानसि थैयोब्लाबो जायखौ बुङो नारजि अरगारनाय बेवहाय जोङो बै नारजिखौ अरगारनाय जायो। ओ बिदिनो आरो जोंना ओ कासफोरावबो जोंना ओ मानसि सुबुं फोरनोहाय बै नारजिखौ संनानै माने जाहोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओ नारजिया गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो बिदिनो जोंना न'खर खाथिनो सोरोजोंबा नांज्लायनानै एबा ओ बिदिनो माबा मोनसे दावराव जानानै जोङो सोमोन्दो ओ खोमानो एबा एरायलायनोबो जोंना बिदिनो नारजि अरगारनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओ गोबां खामानियाव होयो नारजिया। थिग बेबायदिनो जोंना औ बेफोराव र' बाहायनायनि अनगायैबो नारजि होननानै बुङोब्ला जोंना बर' सुबुंफोराहाय ओंख्रि जानोबो जोबोर मोजां मोनो नारजिखौहाय बिदिनो जोंना नारजिया अमाजों एबा बयलारजों बिदिनो नाफोरजोंबो रुदुमनानै जानो हायो नारजिखौहाय। अमाजों नारजि होननानै बुङ्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां मोजां मोनो आरो बिदिनो ओ माने मिलौदे जायो होननानै माने गोबबां मानसिफोरानो जोंनि बर' सुबुंफोरा हाबथावना ओंख्रि होननानै गनायनानै लायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोंना बर' हारिल' नङा गुबुन हारिफोराबो नारज जों अमाखौ जासै आरो। नोंथां, बिदिनो जोंना बयजोंबो मिथिजानाय जानानै थाबाय आरो बे नारजिजों अमा। जोंना न'खराव संना जानायनि अनगायैबो जेरै हटेलफोरावबो जोंना फाननानै रांखावरि खामायनाय खौ जों नुनो मोनदों बिदिनो न'आव जानायनि अनगायैबो रांखावरि खामायनानै जोंना बर' सुबुंफोरा गोबां बिदिनो थांनानै दङ एबा न'खरखौ सुंथानानै लाखिनानै दङ, ओंख्रि फाननानैबाबो
थिग बेबायदिनो जोंना औ नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नारजि ओंख्रिया जोंना नारजिखौथ' जोङो ओंख्रिबो जाखायो आरो बिदिनो नार्जिनिफ्राय जोंना बिगुर जायखौ बुङो नारजि बिफांनि फाथो बि बिफांनिफ्राय जोंना बोखानानै मोनो औ बेबो माने जोंना गोबां खामानियाव होयो। जेरै जोंना गोदोनि दिनाव ओ मोब्लिब गैयामोन नालाय नोंथां ओ। आथिखालावसो मोब्लिबनि बिबाङा बांबाय बेनिखायनो गोदो जोंना बेफोरखौ माने साथि लागायनायखौ जों नुनो मोनोमोन औ बिदिनो जोंना ओफाथोनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनाय दङ मावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' औ गोबां फाथो आबाद मावो जों औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ दा आं फाथोखौ माबोरै मावो, आरो फाथोनि आबादखौ मावनानै जों मा मा मोनो बा फाथ'खौ जों मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो? बेखौ आंनिसोर नोंसोरनिस फोरमायनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाथ' मख'बोखाबाय फोरमायखाबाय जे फाथ'खौ बेबायदि मावो आबाद बिदि ओमफ्राय जों ओंख्रि बा मैगंफोर मोनो होननानै नारजि जायो जों बेथ' नंखागौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नै फाथोखौ जोङो गुबै खामानियै बाहायनाय बा जों ओरैबाथ' नोंथाङा नाय फाथ'खौ फोनायनाय लोगो लोगोनो। जों फाथौखौ मैं खानानै जों ओंख्रिल' जानोबा ाथ' जों बिदिबा जों फाथ'खौ जों गिदिरखौनो खालामनाय नङा नङा होमबा औ जों ज फिसायावनो गोरलैयावनो जों फुनानै जाजोबगौमोन दा जों मानो गिदिर खालामो। जों मानो गिदिर खामो होनोबा जों फाथौखौ जोंनि गुबै जोंनो बांसिन मुलाम्फा होनायानो जाहैबाय जों बिनि बिगुरखौ फुनानै जोङो
औ।
बिगुरखौ खुनानै जों बेखौ मा दिरुं बानायनाय जायो आरोना, बेनि थाखायसो बेनि थाखायसो जों गुबै बे फाथोनि आबाद मावनाया, बे आरोना। आरो जों जेब्ला बेखौ बेबायदिनो बे फाथोनि आबादनि थाखाय जोंहा बिदुङआो एसे गोदौ गुदुं जानांगौ। एसे दुंथाया गुदुं जानांगौ आरो ना बोथोरा एसे गरम जानांगोन आरो दै मोननांगोन बे फाथोनि आबादा मोजां जानो थाखाय दा बेबायदिनो फाथोनि आबादखौ जों मानो मावो होमबा जों आंथ' बे फाथोनि दिरुंखौ जोङो जिरनानै बा खुनानै जोङो दिरुं बानायनानै बेखौ फानहरो आरो बाजारफ्रावहा बे फालांगियारि बा जाय बेफारिफ्रा बायना लाङो बिथांमोनहाबो बेखौ कारखानाफ्रावहा फानना होयो। कारखानायाव लांनानै बेखौ खौ बायदिसिना रोखोमनि फाथोनि दिरुंनि जिखुनु बुस्थु बाहायनायावहा बेखौ बाहायो आरो गोरप बानायो नङाबा बस्था बानायगोन। बेबायदि आरोना, नङाबा ओ जिखुनु बनाय कारपेटफोर नङा होमबा? न'आव बग्रा कारपेट बेफोरखौबो बेजोंनो बानायनाय जायो बेबायदि आरो बायदिसिना रोखोम नि बायनाय जायो आरो कारखानायावहा बेखायनो फाथोआ जोबोद गोनांथार आरो जोंनि थाखाय बा फाथोखौ जोङो गोबां बिबाङाव जुदि जों आबाद मावो अब्ला जों गोबां रां खावरि खामायनो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां
फाथोखौ जों माबोरै दिरुं बानायो आं बेनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै आरो दा जों जेब्ला फाथोआ गोजौ गिदिर जाबाय आरो ना गोजौ जाबाय अब्लानिया। जों बेखौ दान स'ना लाबोयो आरो फाथोखौ। दानना लाबोनानै जों बेखौ मुथा मुथा खानानै जों बेखौ ओ बिलो नङाबा दैसाफोराव जों सोमना दोननो हायो आरोना।
औ नोंगौ।
जेब्ला बे गरमजों दैजों सोमनायजों लोगोसे आरो जोंहाथ' दाबादि बोथोराव गरम जाया नङा होमबा। दााबादियावनो बा दैज्लां बोथोर बे जुन जुलाइ मास आवनो जों फाथोखौ फुनाय जायो आरोना फाथोनि बिगुरखौ दोननानै खानानै खासथाबनानै बेखौ दैयावहा सोमना दोनो। बेबायदिनो ओ स्नि सान ना जि सान बिदि आरोना आं एफा गोसौ फैयाखै बेसां ओ जों बेखौ दै समाव सोमना दोनो। दा बेनि उनाव जेब्ला बियो एसे ओ मोनामो आरोना अब्लानिया सेवनाय सेवनाय मोनामो फाथो सेवनाय होनना बुङो जों बेखौ बे मोनामनायखाय मोनामबानो सानबाय जे बे जाबाय आरो बे बिगुरा
उम
आरोना ओमफ्राय जों बेखौ बिगुरखौ जिरो आरो फुबाय थायो आरो ना। फुयै फुयैहै ओ बेखौ जों बोरियहै मोजाङै जोङो ओ मुथा खामनानै सान्दुंङावहा फोरानो आरोना नोंथां सिगाङावहा थफ्ला थफ्ला बा मुथा मुथा खानानै ओमफ्राय बिनि उनावहा गनखौ फाथो गनखौ जों आलादा खामो। आलदा खालामनानै बेखौ दोनना होयो बेखौबो फोरानो उनावहा बे फाथो गनजोंनो सोरबा आ न'नि बेरा अरबो लुनायखौ जों नुनो मोन्दों बा अर सुनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। बेबादि आरो बुंनो थाङोब्ला फाथोआ जोंनि थाखाय जेबो खहा गैया आरोना गासिबो जोंखौ मुलाम्फासो होयो आरोना बियो। औ बिलाइखौ जों नारजि बानायो नङा होमबा आरो गन फा थोगनखौ जोङो न' बानायो बा बेराफोर होयो नङाबा जों अर सुनायावहा हेफाजाब होयो मदद खालामो। आरो बेबायदिनो आरो बिगुराथ' जोंखौ दिरुं बानायहोखाबाय बेबायदि आरोना। दा बेबायदिनो जोंहा बेखौ बर' सुबुंफ्रा जोबोद गायो। आथिखालावबो गायनायखौ नुनो मोन्दों जों सिगांनिफ्रायबो गायनायखौ नुनो मोन्दों बा फोनायखौ नुनो मोन्दों। आरो दिरुं बानायो आरो जोंहा जिल्ला लायो जिल्ला जाय जिल्लाफ्रावहा आसामनि जाय जिल्लाफ्राव बांसिन दैमा दैसा दङ बेफोर खाथियावहा जों बेखौ बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै नोंथां औ बेयो दा मुलुग दरबा रावबो सिनायजादों फाथो आबाद मावाब जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो बेबायदिनि थाखाय। आरो बियो धुबुरि जेरै धुबुरि जिल्ला बरपेटा जिल्ला रावहा बेफोरनि आबादखौ जोबोद बिबाङाव मावनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथा औ।
दा बेबायदिनो फाथोनि आबादा अ जोंनि खांनाय राहाफ्रावबो जोबोद हेफाजाब खालामो रांखावरि खामायनायफ्रावबो दा बेखौनो बुंनानै जों दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै सावरायनायखौ औ। दे नोंथां दोनथ'बाय बिदिबा औ।